हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ नों नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ नोंथां फ्रि ओरैनो दंथ'यो दाथ'।
औ नोंथांजों आं दायो मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन।
दैज्लां बोथोराव जोङो मा मा आबाद मावनाय जायो एबा जोंहा मा मा मुलाम्फा मोनो बिनि सायाव रायज्लायनो हागोन नामा नोंथांजों।
अ नोंथां रायज्लायनो हागोन आंनि मोन्दांथिखौ आं सावरायनो हागोन नोंथांजों।
औ
दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराथ' जुन जुलाइ बेयाव बरहा जाहैयो बेयाव जायो माने दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबांथार अखा हायो। जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबांथार अखा हायो दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्लाथ' जोंहा दैज्लां बोथोराव जों माइ गायो।
औ
दैज्लां बोथोर होन दैज्लां बोथोरा जुननिफ्रायनो जुननि माखासे समनिफ्रायनो जायो। जुन बे समाव जोंहा माइ गायनो थाखाय खोथिया फैयो। खोथियाफोर खुथिया खोथिया फोखांनानै जोंहा माखासे खोथिया जौ सान्दि खो‌थिया रास थान्दि समाव जों हां दुबलिथारबो हालोवना लायो।
औ
गिबियावनो जोंहा खारायना लायो खारायखांनानै खारायखांनानै जोंहा आलि दाननाय जायो। आलि दानखांनानै जोंहा बेखौ एसे हा हाखौ एसे सेवहोनो बा एसे रुइहोनो थाखाय जोंहा दोनथ'नाय जायो बिनि सप्तासेसोनि उनाव जोङो से सप्तासोनि उनाव जोङो नैथि खेब हाल एवनाय जायो नैथि खेब हालौवखांबा जोङो हाल एवखांनानै जोङो आलि खोनाय जायो आलि खोखांनानै जोंहा दोनथ'यो माखासे सान बिनि उनाव जोंहा खोथियाया बे समाव नैथि खेबसे नैथि खेब हालेवखांहैनाय समाव जोंहा खोथियायाबो जाहैयो राहोयो जौ होयो
हुम
जोंहा बे समाव खोथियाखौ गामिनि माखासे आइजोफोरखौनो फ्रि थानायफोरखौ जोंहा हाजिरा बा बदल हिसाबै लिंलायनानै खोथियाखौ जयै फुनाय जायो।
औ
खोथियाखौ फुखांनानै जोंहा गायनो थाखाय रेडि खालामनाय जायो जों माइखौ गायनो थाखाय जोंहा आरो नैथिखे फालौखांनानै जोंहा आरो थामथिखे फालौबावनांगौ जायो।
औ
अब्लासो जोंहा माइखौ गायजानाय जायो सोरबा सोरबा थामथि खेबाव गायजायैफ्रा ब्रैथि खेबबो हालेवनाय जायो।
उम
जोंहा ओमफ्रायो बेनि उनाव खोथिया फुखांनाय फुखांना दोननाय खोथियाखौ जोंहा गायनो दुब्लियाव लाबोयो। बेयावबो जोंहा माखासे गामिनिनो बा गुबुन गामिफोरनि आइजो सुबुंफोरखौ जोंहा हाजिरा बा बदल लानानै माइखौ जयै गायनाय जायो।
उम
जोंङो बिदिनो खाय सोरनाबा हाया बुरजा सोरनाबा खम जायो। बिदिनो सोरनाबा सानसेयाव हायो। सोरनाबा साननै सानथाम बा सेसप्ता नै सप्ताहालागै गायनांगौ जायो हा बुरजा गोनांफोरा।
उम
बिब्दिनो जोंहा माइखौ गायनाय जायो माइ गायनो थाखाय जोंहा माब्लाबा समाव अखा हायाबा जोंहा खरान जायो। बैफोरबायदि खरान समाव जोंहा दै मोना जायो। दै मोनि समाव जोंहा दैखौ बबे माखासे गोनोखो मुगायाव माखासे मेचिनफोर दंसै जेरै बरिं मेचिन दै बोखोग्रा मेसिन बेफोर मेसिननि दा हिसाब दारै जोंहा बेफोर मेसिन नि मददै जोंहा फुख्रि बा बबेबा दैसा दैमाफोरनिफ्राय बोखोनानै दुब्लियाव होनानै जोंहा माइखौ गायनाय जायो। बिब्दिनो अखा हाबाथ जेबो नंला बेफोरो बेफोरनि गोनांथि। थि गैला अखा हायोब्लाथ जाहा दुब्लियाव दैयानो थाखायो नालाय
औ
बेफोरनि गोनांथिखौ नांलाया बिब्दिनो दैज्लां बोथोराव जोङो माइफोरखौ गायनाय जायो। दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा गोबां खस्थबो जाय खस्थखौ जोङो लानांगौ जाखायो माइ गायनायनिफ्राय खोथिया फोनायनिफ्राय होन खोथिया फुनायनिफ्राय माइ गायनायनिफ्राय जोंहा गोबां खस्थखौ लानांगौ जायो। माइ खोथिया फुग्राफोरानो होन बा माइ गायग्राफ्रानो होन बा आलि खोग्राफ्रानो होन बा हालौवग्राफोरानो होन जोंहा गोबां खस्थ'खौ लानांगौ जाखायो गोदोनि समावथ' जोंहा दैज्लां समाव खोथिया फोनो बा माइ गायनो थाखाय मोसौजोंसो हालौवना गायनाय जायोमोन बेयाव जोंहा गोबां सम आरो गोबां सान आरो खस्थ' नांगौ जायोमोन।
उम
आथिखालनि मुयाव थ जोङो मोसौजों हालौनायखौ गोबां खम नुसै आरो जेराव जोंहा गोनोखो मुगायाव गोबां मेसिन ओंखारबाय ट्रेक्टर पावार टेलार ट्रेक्टर फिसा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंहा हालौवग्रा ओंखारबाय। जोंहा बेफोर ट्रेक्टरनि दारै जोंहा गोबांथार हाफोरखौनो जोंहा एसे समनि गेजेरावनो खस्थ' गैयाबालासिनो हालौनानै फोजोबनो हायो। सिगांनि समाव जोंहा। सान से सप्ता गाहाम लानाय हा हा हाखौ हालौवनांगौ जानाय समखौ जोंहा आथिखालाव जोंहा बा घन्टाफोर ट्रेक्टरजों हालौबानो गासिबो हाखौ हालौजोबनो हायो। खस्थ' गोयैनि गेजेरजों यावनो
उम
बेफोरबायदियैनो जों माइखौ गायनाय जायो आरो गोबां खस्थनि गेजेरजों। बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव जोंहा लामाफोराबो थांलाय फैलाय हान्था मेलाफोराबो जोंहा दैज्लां बोथोराव गामियारि ओनसोलाव माखासे गोबां अखा हानायनि जाउनाव हाब्रुफोर जायो। जोंहा थांलाय फैलायनि गोबां खस्थ' जायो।
औ
फरायसा फरायसुलिफोरखौनो होन बा गामिनि रायजो राजाफोरखौनो होन बा समाजनि सुबुंफोरखौनो होन जोंहा थांलाय फैलायाव गोबां खस्थ'आव भुगिनांनायखौ जों नुबोदों खस्थ' खालाम खस्थ' जानायखौ जों नुहुरो। गोबां हाब्रु अखा हानानै गोबां। हाब्रु जानायनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफ्रानो जोंहा फरायसालियाव थांनो थाखाय गोबां हाब्रुनि जाउनाव जोंहा गोबां खस्थ'जों थांनांगौ जायो आरो दैज्लां बोथोराव जोंहा बबेबा दैमा-दैसा। औ अखा हानानै दैज्लां बोथोराव गोबांथार दै देरनाय जायो बेफोर दैमा दैसाफोराव जोंहा म अबेबा दैमा दैसाफ्राव जोंहाथ' दालांबो थाजोबा नालाय। गामि ओनसोलाव बेफोर दैया दे- देरोब्ला जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरा माब्लाबा समाव जों फरायसु फरायसालियाव नुजाथि हैयैखौ हैनो हायैखौबो जों नुनो मोनो। मानो थाखाय होनबा दै बाना दै अखा हानानै गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव दै देरनानै जोंहा फरायसा फरायसुलिफ्रा दैमा दैसाफोरखौ बारनो हाया बेनो जाउनाव फरायसालियाव नुजाथिनो हाया बेफोरजों भुगिनांनायखौबो जों गोबांथार नुहुरो।
औ
नोंथाङाबो दैज्लां नोंसोरनि ओनसोलाव जानाय दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन जोंनिथिंबो दानि जुगावथ' गोनोखोआरि जुग बेफोरबायदिनो जोंनियाथ' नों गायखांगोरोना आं गायखांगोरो माने बादि नांनाय बायदिसो जायो। बेफोरबायदिनो जोंनाथ'। दैज्लां बोथोरनि गेजेरावनो आमथिसुवा होननायबो जायो बिनि सिगांनो खायफा मानसिफोरा माने गायखांग्रोनानै लाजोबो। बिसिना अलरेडि जोबनानै थाखाजोबो माने।
उम
जेरै जोंनियाथ' बोरि जायगा दैखौ मोननो थाङा जेब्ला अखा हाग गोन अब्लाल'सो गायनो मोनगोन। अखा हायाबाथ' गायनोनो मोन ना आरो दैमा दैसा खाथियाव गैया बेफोरनि जाउनाव गोबां खस्थ' जायो। बिनि थाखायनो जों अखा मा होनो गायनानै लायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा गिबियावनो खोथिया फोनानै लानांगौ माइ गायनो थाखाय बेयावबो जोंहा गोबां खस्थ' जायो अखा हायैनि जाउनाव थाब अखा हायैनि जाउनाव जों थाब खोथिया फोनानै लानो हाया। आरो खोथिया फोनो थाखाय जोंहा दैयाथ' गोनांथार। दै नङाबा जोंहा हालौवनोनो हाया गोरान गोरान बोरै जाय खोथिया फोनो बिनि थाखायनो अखाखौ नेनानैबो खोथिया फोनांगौ जायो खायफा मानसिफोरा आरो खायफा आजिखालिनि जुगाव फुख्रि हारिखौबो नुनो थांला। दंग' हारिबो गैला। बिनि थाखायनो दैयाबो बहुत खम जाबाय माने जोंनिथिं बोरि जायगायाव। दैखौनो मोननो थाङा मेसें बोथ‌ थोराव आरो जोंनिया खोथिया फोना फोबाबो हासार गैयै हा जालांबाय दानि जुगावथ' टेक्टरफोरजोंसो एवनाय जायो जेरै बेफोरनि जाउनाव माखासे जिउनां जेरै हासार होग्रा जिउफोरा जिउफोरा आरिफोरा थैनानै थाङो। बे ट्रेक्टरजों एवनायाव टेक टरनि थाव हारिफोरजोंबो खायफा जिब फिसाफोरा थैयो एबा जोंहा हासारानो गैया जायो बिनि थाखाय थियाबो जौनो थाखाय जोङो हासार होनांगौ जायो। आरो माइ गायनायावबो जोंनो बेफोरबायद बिदिनो गोबां हासार नांगौ जायो फोरखौ हासार होनानैसो जोङो माइ गायनांगौ जायो आजिखालिनि दिनावहाय एबा गोबां आबाद मावनो थाखायबो जोंनो हासार हासार गैयिनि थाखाय ओमफाय दैज्लां बोथोराव‌ जेरै नों बुंदों बेफोरबायदिनो जोंनिथिंबो खेनथाम हालौनानै गायनाय जायो एबा गिबियावनो खारायग्रानै लायो बिनि उनाव सेकेन्द बार हालौवो बिनि उनावहाय आलि दानसिगोन आलिखोसिगोन बिनि उनावहाय माइ गायसि गोन माइ गायनायनि उनाव हाय हाग्रा थैनायनि थाखाय बेयावहाय मुलि होसिगोन‌ बिनि उनावहाय आरो जोंनि‌ थिंबो नोंगौ बेफोरबायदिनो औ
समाबो जाबाय जोंना औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम।
औ औ